नोंथां
औ खोनाबायना
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनागासिनो खोनाबाय
औ खोनाबाय नोंथां
औ नोंथाङा मानि थाखाय कल हरामोन? औ खोनाबायना?
नेटवर्कआव एसे प्रब्लेम जादों खोनाबायना नोंथां
औ खोनाबाय नै खोनाबाय
हेलौ
हेल' खोनायाखै हेल' हेल'
हेल' हेलौ नोंथां
हेल' खोनाबाय
हेल' हेल' हेल'
हेल'
औ नोंथां खोनाबाय ना
औ खोनाबाय आं खोनाबाय
औ औ ने ट्रकनि एसे प्रब्लेम जादोंमोन औ दा जोङो मा ओ आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां
पलुसन बा एयार पलुसन जायखौ बिनि सायाव सावरायसै नामा औ बार गुबुंले औ औ औ औ दा होमबा नोंथाङा जा नोंथाङा जागाय औ नोंथाङा जागायदो नामा
औ दे नोंथां बिदिबा माने जै बार गुबुंलेना बार गुबुंलेया माबायदिहै जायो आं बिनि सायाव बुंनो सानदों मानोना बार जोङो थांना थानायाव बारनि थाखाय बारा माने जोंनो बारखौ नांगौ जाय बारिनिफ्राय जोङो अक्सिजेन मोनो बेनिखायनो मानसिनि साफ्रोमबो मानसिनो थांना थानायनि थाखाय बारा गोनांथार माने बार गैयाब्लाथाय जों थांना थानो हाया बेनि थाखायनो बार बार पलिउसन जेनबा बार बे गुबुंलेया जोंनि बे गारि मथर सालायोना मानसिफोरा बेफोरनिफ्राय ओंखारना ओंखार नाय उखुन्दैफोरा जोंनि बार मन्दलखौ गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनसै दाना माने गोबाङानो गारि लााबाय गारि म तर बि दिनो कार बेबायदि बा जेनेबा गारि सालायोना बांसिनानो बेबायदि गारि गुरिस सालायनायनिफ्रायबो जों बार गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो। ओ बे गा-गारि सोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै निफ्राय आरो बेबायदिनो कलकारखानानि ओमफ्राय ओंखारनाय गोसोम उखुन्दैफोराबो जोंनि बार मन्दलखौ गुबुले गुबुंले खालामदों। बेबायदिनो औ ओमफ्राय आरो बिदिनो जोंनि बार रावजों गोबां बिबांनि बार गुबुंले जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बिफां लाइफां बिफां लाइफाङा ओं दानफायनायनि थाखायबो सुबुं माहारिया बिफां लाइफांखौ दानफायनो हमसै। नाङा फाङा गिदिर गि देरनाय लुनो थाखायनो खारखाना बानायनो थाखायनो दंफां लाइफां फोरखौ दानफायनो हमदों बेनि जाउनावनो जों दंफां लाइफांनि खमायनायनि जाहोनावबो बार खौ जोङो जेनेबा मोननो थाङा जालांबाय जे जों सुबुं माहारिया हेंगारनाय कार्बन डाइ अक्साइद जेनबा सुबुङा हां हगारनायाव हां हेगारनायाव ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बिफां लाइफाङासो कन्ट्रल खालामना लाखियो नालाय बेफोरो बिफां लाइफाङा खम जानायनि जाउनाव बेफोर कन्ट्रल खालामनो हानाय गोहोआ एसे खम जालांनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो बारखौ बारा गुबुंले जादों दा नोंथाङा बार गुबुंले जानायनि हि बागै माबाफोर बुंनो सानदों नामा
औ औ औ औ दा बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों औ खोनागासिनो नोंथां
हेलौ
औ खोनाबायना?
औ दा नोंथाङा बार गुबुंनाय बेनि सायाव माबा फोर बुंनो सानदोंबा बुंलांदो।
औ औ नंगौ नोंगौ नोंथाङा जे बेखौ बुंदों बियो थारैनो सैथो
औ
औ माने बारा नंगौ थारैनो माने गोदोनि दिनाव इसेबां माने जोंनि बारहावाया एसेबां गुबुंले नङामोन। नाथाय ओ सानफा एनफा सानफा एनफा माने जोंनि माने सुबुं माहारिया जौगानायजों लोगोसे एबा बिगियाना जौगानायजों लोगोसे बेफोरबो माने गुबुंले जाबोनो हमबाय आरोखि
औ
लोगोसे बेखौबो बुंनांगोन नोंथां जेरै ब'मा गावनायफोर बेफोरखौ माने बार खौ गुबुंले गुबुंले खालामदों होनना बुंजायो आरोखि। औ लोगोसे बिदिनो मानि हाग्रा बंग्रा सावनाय प्लास्टिकफोर सावनाय औ नैबेफोरजोंबो माने बारा गुबुंले जाबोनो हमबाय आरोखि। लोगोसे सुबुं अनजिमाया बो बांबाय सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे लोगो लोगोनो नाथाय ओ जोंनाव बिफां लाइफांफोरा खमायलांबाय ओ कार्बन-डाइ-अक बारा जाबाय बेफोरनि थाखाय माने मा होनो बारा गुबुंले जाबाय आरोखि। लोगोसे बिदिनो माने माने गारि मथर बारा जाबाय ओ इलेक्ट्रिक गारि दंब्लाबो मानिे मानसिफ्रा बेखौ बारा बाहायनाय जाया आरोखि बांसिन पेट्रल डिजेल बेफोरनि बेफोरखौसो बांसिन बाहायनाय जायो आरो बाहायोबाबो खायसे खायसे माने ओ माने फुराना फुराना गारि मथरफोरखौ बाहायो नै बेफोरनिफ्राय बांसिन माने कार्बन-डाइ-अक्साइड गेसफोरा मानि बारा बांसिन ओंखारो आरोखि जायनि जाहोनाव माने पलुसनाबो बारा जाबोदों लोगोसे बिदिनो आरो लोगोसे बिदिनो लामा सामा बानायसै माने बिल्डिं लुसै ओ बिफां लाइफां दामफायसै दै लामा सामा बानायसै माबा मोनसे बानायसै इन्डासट्रिफोर बानायसै बेफोरजों माने बारहावाया गुबुंले जाबोनायखौ जों नुदों आरोखि
औनो नोंगौ नोंथां औ
बिदिनो लोगोसे माने बिफां लाइफांखौ जों प्रटेक्ट खालामब्ला
औ
माने बिफां लाइफांजों लोगोसे माने लामाफोरखौबो बानायजायो जेबो नङा माने नांगौ नांनाया लामाफोर नाथाय बिफां लाइफां दामफाय दामफायनानै नङा आरोखि ओ लोगोसे बिदिनो गाज्रि लामा सामा जेरै मेसें बोथोराव जे जायगायाव लामाया जे गामिनि लामाया माने मोजां नङा मेसें बोथोराव बार बारनायजों माने हाद्रि हाला माने माने सुफुंनानै माने जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामो आरोखि बेबो मोनसे जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामनायखौ नुबोगासिनो दं आरोखि नोंथां।
औ
औ दा बिदिनो माने नोंथांमोननि जों माने बिदिनो बारहावा गुबुंलैया माने समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैनायखौ नुदों नोंथां।
औ बिदिनोथ' बारहावा गु बुंले जानायजों बेबायदिनो जाय मानसिया जोङो हां लानायाव ओ गोगो अक्सिजेन गेस बाहायनो मोनैयाव जेनेबा गोबां बेबायदिनो बेरामफोराव जोङो ओ खौ नुनो मोनो बे बिदिनो हां लानायाव गोब्राब जानाय खायसे बेमार जेरै बे हारदोद होनना बुङोना जायखौ बेफोरबायदि बेराम जानायखौ मोजां नुनो मोनदों। दा बेबायदि जोङो बार गुबुंले जानायखौ होबथानायनि माबाफोर राहा नोंथाङा मोन थिगौ नामा?
औ औ थारैनो सै‌ ओ बारा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय जों ओ बिदिनो माखासे ओ बिदिनो मेइनानो जाहैबाय जों बिफां लाइफांफोरखौ जों गायनांगोन।
औ
औ लोगोसे जों माने पलुसन जाग्रा जे प्लास्टिक माबा मोनसे दाखोर दालाफोर सावनाय ओ बिदिनो ओ हाग्रा बंग्रा सावनाय औ खमायलांना होहैयो ओ बमाफोर गावनाय औ बेफोरखौ जों खमायनांगोन आरोखि। लोगोसे बिदिनो माने गारि मथ गारि मथरफोरखौ जों खम खालामनांगोन सालायनाय खौ आरोखि माने नङै खामानिफ्रावबो जों गारि मथर बाहायबा जानाय नङा जेरै गुबुन इउरप पियान कानट्रिफोर जेरै बे इउरपपियान कान्ट्रिनि अनगायैबो जेरै जोंनि एसियायावनो जेरै जापान चाइनाफोर माने बिसोरो मानसिफ्रा माने गारिखौ मानि नांगौवावल' बाहायो बिसोर माने पार्सनेल इसिबां गारि इउस खालामा आरोखि। सोरबा माने बांसिनानो माने सोरबा सोरबा चाय हेलफोर सालायनायखौ जों नु नुनो मोनो आरोखि जाफोरखौ दा बेफोरबादि औ जोंनि जायगायावबो बेफोरबादिखौ माने हेबिट बा हुदा मोनसे खालामलाङोबा माने बारा बारहावाया माने ओ माने गुबुंले जानायनिफ्राय खम जागोनखौ माने आं नुहरदों आरोखि नोंथां।
औ थारैनो नोंथां।
दा नोंथाङा बिनि सायाव ओ बार गुबुंलेखौ खम खालामनि सायाव माबा मोनसे बुंनो?
औ दा नोंथां बुंनाय बायदिनो बेबायदि जोङो ओ बमा माने माबा मोनसे फोरबो जादों मायबा मोनसे जोङो खुसि जादों होननानै बमाफोरखौ जान ला मेनला बे बारुद बमा बारुदफोरखौ नाङा फाङा बाहायला बायबा नांगौनि बारद्राय गावोबा बेबायदिनो ओ जेनेबा बेफोरनिफ्राय थङा उखुन्दै ओंखारो। गाज्रि उखुनदै जाय जोंनि बार मन्दलखौ गाज्रि खालामो। बेबायदिनो जों बेनि थाखायनो बेफोरखौ जों खम नांगोन फ्राय नांगौ गोबांनिबो बाहायनांगोन जेनेबा जों मा हाङा बे फोरखौ गावला बायनोनाङा माफोरखौ आरो बेफोरखौ आरो खादि गारि मथरनि बिथिङावबो नोंथां बुंनाय बादिनो जेनेबा जोङो बे पेट्रल गारि थाव सोनानै सालायनाय जायनिफ्राय जों उ खुन्दै ओंखारो उनावहाय बेखौ सालायो ओमफ्राय बेनिफ्राय जुदि उखुन्दैखौ खमायनो लाङाबा जों गारि गुरि फोरखौ जे नाङा फाङा जानला मेनला नोङो गिदिं थिंलाबायना जेनेबा सालायलाबायना मा नांगौ आवल' बाहाय आरो मोनसे उफाय दं जेनेबा दा थ' जोंना बेटारि इलि ट्रि इलिक ट्रि जों इलेक्ट्रिकनारि गारि ओंखारदों ना जेरै जों बेटारि रिसका होनो इ रिसक का बेफोर माने एयार पलुसन जेनेबा जाया माने जेबो बार गुबुंले जाया बेफोर गारिया हायोब्ला जों दाथ' ओंखारनाय जों नुनो मोनबाय कारबो ओंखारनाय नुनो मोनबाय आरो बिदिनो बेटारि गारियाथ' दंसै आरो स्कुटिबो जों ओंखारनाय नुदों। बे बायदि जुदि लासैनो गासैबो गारियानो जु दि इलि ट्रिकजों खारनाय सोलिनाय ओंखारोबा जोंनि बारनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन बारा गु गोग्गोयै थागोन जेबो गुबुंले जानो मोननाय नङा बेखौनो आङो सानो आरो नोंथां
नोंथां होमबा जोंना टाइमआबो जाबायना नोंथां?
औ जाबाय दे होमबालाय गोजोनथों नोथां